औ खोनादों।
अ' मा खालामबाय दं?
ओइ नै दङ' ओरैनो।
ए मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबासोमोन जोंना ओ खांख्रि खला ओमफ्राय आलुसोमोन भाजा एवनाय औ। मा खालामनो?
र' आंबो ओरैनो जिरायनानै, गरम बोथोरफोराबो अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा दोमैलु दोमैलु बोरैबा जाथारदों।
औ गरम जादोंथ' आरो
ओमफ्राय माबोरै खबरफोरालाय
खबरा मोजाङानो मोजाङानो दंथ'यो दासाननैसो
ओ दे होमबा जोंहा मोनसे टपिक लानानै ओरैनो रायलायनि
औ जागोन दे
टेक्न'ल'जिनि बागैनो रायज्लायनोसै नामा? टेक्न'लजि बागैनो रायलायनोसै नामा औ दाथ'। रा दुनियायानो टेक्न'ल'जिजोंनो सोलिजोबो।
औ।
से रायलनोसै।
औ औ रायलाय जागोन दे।
बुंग्रोनोसै होनबा आंनो।
औ औ।
औ माने दाथ' जेनेबा आगोलनि दिनाव टेक्न'लजिनि बिदि बाहाय।
औ।
जि खालामो माने बिदिनो दंफांनि माबा औवाफोरनि बिदिनो गावनि आखायजों जे बानायनाय बेसादफोरजोंनो माने उम माबायोमोन आरो जेनेबा जिउखौ खुङोमोन आरो मानसिफोरा बांसिनानो आगोल टेक्न'लजियाबो जौ नाय नङामोन नालाय दा जुगजों लोगोसे सोलायबोबाय मानसिनि साननाय हनायाबो सो सोलायबाय बोथोराबो सोलायलांबाय बिदिनो टेक्न'ल'जियाबो गुबुन गुबुन माने बुहुद जौगाबाय आरो बुंनो थाङोब्लाथ' बुहुद जौगाबाय बाराद्राया जौगा ब्राय ओ इदिनो दाथ' टेक्नलजि नङाबा माने सोलिनो हाला बायदि जाहैबाय दा मेइन लि मेइन सोलिनो हायै बुस्थु होनबाथाय बे मबाइल गैयाबा माने राउनाबो जाला जेबो खामानिखोनो मावनो हाला फारसेथिं लेपटप कम्पिउटार सब खामानियावनो दा कम्पिउटार लेपटप नांगौ जायो। इ नङाबा माने इदिनो। बिजनेसानो जा माइबा मोनसे इदिनो मो बेंकनि खामानियानो जा माने बहुद इनो अफिस गिदिर गिदिरफोराव माने एगजाम होनायफोरावबो दा लेपटप नङा बा जाया कम्पिउटार नङाबा जाया अनलाइन एगजाम होनायफोरावबो दा मबाइलफोरावबो आरो माने मबाइल गैयाबानो जाला बायदि ओ इदिनो मबाइलफोराव माने फन रायलायनायखौथ' बाद हैनोसै आरो इमान माने माबा मोनसे अनलाइन खालामनाय बिदिनो फरायनायफोराव माने फरायनायफोरावबो बुहुत हेल्प होदो आरो मबाइला इउटुब चेनेल जेरै इदिनो मोजां मोजां भिडिअ नायनानै बिदिनो माने मोनसे एगजामखौ एथे खालामनानै माने फास जानो हायो आरो जुदि मोजाङै नायो ब्ला इयावनो माने ओइ गोबां बिदिनो गोरिब गोरिब स्टुदेन्टफोरबो थायोना खायसे कचिं लानो हाया जेराव अनलाइनानो जा अफलाइनानो जा इफोरो माने इयउटुबफोराव नायनानैनो माने मोजाङै हायो आरो सोब नङा होमबा
औ नंगौ
बिदिनो दाथ' गरम बोथोराव फेन नङाबा जाया आगोल गिसिबफोरजोनो सलिदोंमोन माने माने मोनदावनानै माने जाला आरो दा फेन नांगो दा फेनाबो जाबावलासो मालाय गोबां गा फैसा गोनां मानसि ओंखारबाय ए सि लायो दा बे ए सि फोरनियावबो बुहुत इलेक्ट्रिक नांगौ जायो बिदिनो हा सिङाव हा जावनानै जुदि बेलेग स्टाइलाव बेफोर खामानिखौ मावो आरो
औ
ओमफ्राय इदिनो ओ कारेन्ट दा इलेक्ट्रिक बहननायफोराबोथ' आगोल कारेन्त गैयामोन गामिफोराव इदिनो बहुत जायगायावनो कारेन्टआनो गैखायामोन आगोल माने साथि लेमफोर जोसो थायोमोन दा गोबां माने मोब्लिब माबानानै बिदिनो कारेन्टफोरखौ बोहन बाय दा हाला आरो खारेन गैयाबा लकेल हस्पिटालफोरावबो बहुत बिदिनो बेमार फाहामनाय मा नायनाय एक्स्रे खालामनाय इमान गिदिर गिदिर मेसिन ओंखारबाय बेफोर जों माने बेमारफोरफोरखौ नायो स्केन खालामनानै नायनो हायो बहा मा जादों मा जायाखै आरो टेक्न'ल'जिया मा ने मा दिहुनाखै मा दिहुनाखै इमान माने उम दा ओ नों एसे बुंदो दे
औ औ जागोन दे ओ टेक्न'लजि होनो ब्लाथ' जोंना आथिखालाव दा नोंथां बुंनाय बादि लजि होन्नानै बुङोब्ला आजिखालि माने टेक्न'लजि गैयाबानो जेबो खामानियावनो जाया ह बियो बांसिन खामानि मावनो बेब्लाबो बा फरायनाय लिरनायनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय लानानै माने जोंनि सिखारनानैफ्राय लानानै ओ माने उन्दुफिननायसिम माने जोंहा टेक्न'लजिमोन जों दा माने गासिबो खामानिखौ मावनाय बेफोरबायदि जायो आरो
औ
ओमफ्राय बे टेक्नलजिया जोंनााथ' ओरैबायदि ओ माने मानसिनि आखाइनि खामानि खामानिफोरखौबो माखासे सेनानै लाजोबबाय होननानै बुंजायो आरो ओ गोदोनि समावथ' जोंहा बे गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने ओ बेखौ मा होनगोन ओ माइ गायनाय बायदिसिना बा हालेवनाय बिदि मोसौनो जा बा मानसिफोरा बिदि हाजि जिरा माइ गायलायलायनानै जमा जमा बेफोरबायदिसो गायलायलायोमोन ना ओमफ्राय दानियाथ' ट्रेक्टरबो ओंखारबाय बिदिनो माइ गायग्रानि मिसिं माइ हाग्रा माने फारसेनिफ्राय ओंखारजोबबाय आरो गासिबो ओमफ्राय बेफोरखौ नायोबा जोङो नुनो मोनो माने टेक्न'लजि ओंखारनाया जोंनि थाखाय माने ओ खामानिखौ माने थाब फोजोबनो थाखाय मोजां सुबिदा जादों खिन
औ
थांना थानायनि थाखाय बा ओ गोरिब सुबुंफोर जायफोरा माने खाज माने हाजि जिरा खामला मावनानै जाग्रा बिथांमोननि थाखाय माने गोबां ओ थांना थानायनि जिउ राहाया माने गोब्राबबो जानानै फैदों बायदिखौ नुहुरो आरो ओ बिथांमोनाथ' जेनेबा दिन हाजिरा मावनानै जायाब्लानो ओ बोथिसे ओंखामखौ मोनजानो थान अब्ला ओ टेक्नलजियानो जुदि गासिबो खामानिखौ बिसोरो सेनानै लाजोबोब्ला थारमाने बै मानसिफ्रा माने माखौ मावनानै जानो बेफोरबायदि जायो नालाय
उम नंगौ
गोदोनि दिनावथ' माने मानसिफोरसो लायोमोन ना साफात खानो थाखाय आथिखालाव माने आबाद खालामनो थाखायबो मानसिनि गोनांथियानो जाला माने मेसिनजोंसो खायो बेफोरबायदि आरो
मेसिनजों खानो हानाय सुबिदा जानानै फैबाय होनब्ला दस जन बिस जन मानसिनि खामानिखौ गंसे ओ मेसिना बा मेसिना हार माने गंसेयानो मावजोबनो हायो बेफोरबायदि जाबाय आरो दा बेनि थाखायनो ओम होननानै बुंनांगोन आरो बेफोरखौ दावगानायाथ' गोबां दाउ माने नांनायनि बांसिन दावगाबाय ओ मानसिया सुबुं माहारिया माने अख्राङाव थांनो हालायलायनाय बा सानाव थांनाय हालायलायनाय बिदि अखाफोराव थांनो हानाय बेफोरबायदि जाबाय आरो आथिखालाव गोबां जौगाबाय आरो बिनिफ्राय
ओ दाथ' जोंना इण्डियानि इजर'आबोथ' दाखलैसो माबायाव थांना फैखांबायना मुनाव माने उम ओ मा खालामदों दालाय?
एनै दङ मा होनगोन बेखौ आथिखालावथ' टेक्नलजि बे नङाब्ला फरायनाय लिरनायाव माने टेक्न'लजि जोंहा गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो आथिखालाव गोदोनि समाव जोंनिया मा होनो ओ बहिफोराव बा आखाइजों लिरनाय माबेबा मोनसे एगजाम होनो जोङो आथिखालावथ' माने कम्पिउटारसो आरो जेरावबो ओ माबा मोनसे साख्रि बाख बा फरायनायनि माबा मोनसे इकजामानो है बा एन्ट्रेन्स आनो है माने आथिखालाव ओ गासिबो ने कम्पिउटारावसो थुनांगौ बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरो जोंनिया माने गासिबो खामानियानो माने बे टेक्न'ल'जिजोंसो सोलिजोबो आरो आथिखालावथ' ओंखारबावदोंना जेनेबा गारि गंसे सालायनोबा बा कार गंसे सालायनोबा जोंहा मानसियासो सालायोमोन नाथाय आथिखालावथ' माने खारा हारसि हारसिंनो माने खारनाय माने लकेसन सेर खालामबानो अबे जायगायाव लांनांगौ बबे जायगायाव नोंखौ लांना दोनहैगोन बेफोरबायदि माने ओरैबायदि दावगाबाय बुंनोनो नाङा आरो औ
दाथ' आरो इदि गिदिर गिदिर न' लुनायफोराव बो बिदिनो गिजार लगायनाय लाइटफोरजों न'खौ डिजाइन खालामनाय इफोरथ' मोनबा मोनबा टेक्न'ल'जियानो माबोरै माने माखि फिटिं खालामनानै मा खालामनानै देनजार दडन्जार न'लुदो डिजाइननि
औ
आरो माने
जेखौनो गोसो बेखौनो खालामनो हानाय बिद बिदि जाजोब्बाय आरो टेक्न'लजिनि गेजेरजोंनो मबाइल फनफोरखौबो जों नायनो हायो गोदान गोदान बेफोरबायदि टेक्नलजि बाहायनानै बोसोरे बोसोरे गोदान गोदान मबाइल बा गोदान गोदान ओ हमनानै ला बिदिनो फाइभजि फरजि टुजि थ्रिनिफ्राय लानानै बेसेां आपग्रेद जालांगासिनो दङ माने गोबां सोलायनाय आरो गोबां सोलायनाय फैगासिनो दं आरो उननि समावथ' टेक्न'लजिया गोबां दावगाबावगोन उनावहायथ' मा जाहैगोन बेखौनो बुङनो नांला माने रबटफोरबो ओंखारबाय रबटफ्रानो माने मानसिनि खामानिखौबो आथिखालाव मावोसै आरो औ मानसिखौनो नांलायलाबानो
इमसनखौल'सो सोनो हायाखै नङाबाथ' माने मानसियानो सब मानसिया माने जेबो उदायसो जालांसिगोन नामा गाससिखौबो रबटआनो जुदि मावजोबोबा माने सानसे समाव मानसिनि थाखाय खामानि मोनैसो जाहैगोन बायदि
औ औ
दाथ' आरो
बेबायदि मोनो आरो आं
हेल'
जागोन हेल'